औ नोंथां।
औ नोंथां बुंनायसाय।
औ मा खालामदों?
नै आं दं ओरैनो जिरायनानै‌।
औ।
नोंथाङालाय?
आंबो दङ नै जिरायनानै दासो।
ओम ओमफ्राय नोंथाङा कल हरनायनि जाहोनाबा मामोन?
औ नोंथां माने मोनसे आयदानि सायावसो रायलायनो होननानै हरदोंमोन आङो।
अ मा आयदानि सायाव इसे
जोंनि बर' समाजाहाय जौखौहाय माबायदि बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे सुंद'है सावराय जागोन नामा?
औ नोंथां सावरायजागोन मानो होनोब्ला ओ जौखौहाय गोदोनिफ्राय माबोरै बाहायबोबाय थादों बिनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय मोनथिनानै मोनगोन। नोंथांमोननि जायगायावहाय जेरैबायदि जौखौ बाहायो बिनि सोमोन्दै आं मोनथियैखौ मोनथिनां मोनगोन बिनि थाखायनो बेनि सोमोन्दै सावरायोबा मोजां जागोन होनना सानजायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा ओ जागायदो।
जौ होननानै बुङोबाथ' जोङो बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बाहायबोखानाय जों बेखौ गासिबो मिथिखागौ‌। जौखौहाय जौखौहाय जोङो मोननै रोखोमै बाहायनायखो नुनो मोनो मोनसेया थिनानै दोननाय आरो मोनसेया ओ मा होनगोन बेखौ सेरेब ना मा होनगोन। औ जौ गोरान बेबायदि बेेखे खालामनानै लोंनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बर' समाजाव। थिग बेबादिनो जोङो जौखौहाय गुबुन गुबुन माबा मा होनगोन फोरबोफ्रावहाय बाहायनाय जायो बेबायदिनो हाबा साराद बेफोरबायदिनो रंजानाय फोरबो। बेफोरावहाय माने जौखौहाय जोङो ओम मा होनगोन मोजां खामानिबो बाहायनो हायो न आरो गाज्रियावबो बाहायनो हायो बेखौहाय।
औ
थिग बेबादिनो जोङो जौखौहाय मा होनगोन जोंनिथिं बांद्राय समाजफोराव बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोखौ बेबादि बांद्राय माबायाव बारा बाहायनाय जाया मानो होनोब्ला जोंनि गामियावहाय जौनि माबा गैया आरो मा होनो फाननायनि माबा बेबस्था गैथ'आ दा सिंनियावहाय मा होन जिउखौहाय फानोब्लाथाय फाइन लानाय जायो गामियाव बेबादि आरो
उम
बे बायदिनो समाज जायोबाहाय बेफोरावहाय बाहायनाय जायो बांसिन जुगाव बेयावसो
औ
बेबायाददिनो आरो जौखौहाय जोङो न'खर सामलायनायावबो जोङो गोबां रांखावरियाव माबा मदद होयो जिउआ जोंनि बर' समाजाव बुंनो थाङोब्ला थिग बेबायदिनो गावनि जिउ गसुंथानो थाखाय जिउनि गेजेराव जोंबो जोङो गोबां राहा दिहुननानै लानो हायो जिउ सावनानै फाननानै थिग बेबादिनो जोंनि बर' समाजफोरा गोबां बेबायदिनो सोलिनायखौ जों नुनो मोन्दों
औ
जोंनि ओनसोलावहाय जौ खौहाय माबादि खालामो होननानै बुङोब्ला नोंथां आं एसे फोरमायनोसै नामा नोंथांनो जौ खौहाय जोंनि जायगायावहाय गिबियावनो एमावखौहाय खालामग्रोनाय जायो आरोना बेवहाय जौनि थाखाय ओमफ्राय एमावखौबो माबा मा होनगोन एमाव खालामना लानायनि उनावहाय जेब्ला जौ संगोन ना जौ संनायावहाय जोङो माइरंखौहाय बै जौ संग्रा माइंखौ बायना लायनानै बेबाददिनो जुखौहाय खालामनाय जायो एमाव होनानै बेनि उनावहाय जु रोसि लोंनोबा जु रुसि खालामोन आरो सेरेब खालामनोबा सेरेब बिदि आरो ओमफ्राय बेबादिनो सोम मा होनगोन सप्तासे सप्तानैनि गेजेराव जोङो बेखौहाय लोंनाय लोंजानाय खालामा आरो जोंनि ओनसोलाव बेबादि
औ औ
बेबायदिनो जोङो जौ खौहाय मोजां खामानियाव होनोबा जोङो बेखौहाय फाननानै बा मोनसे माबाफोर खालामनानै बिदिनो रां आरजिनो हायो जुहुनि बेलायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायगोन नामा नोंथांमोननि ओनसोल नि
औ औ नोंथां जौ होननानै बुङोब्लाथ' जौखौ जोंनि बर' गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दं आथिखालावबो बियो गोमानानै थाङाखै जेरैबायदि जौखौ जौखौहाय हाबाफोराव बा हाबाफोराव ना बा बाहायो आरो बायदिसिना फोरबोफोराव बाहायो आरो बेखौ गोदान मुलिबो बाहायोमोननाय होननानै खोनानो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो सावरि बाद दालिफोरावहाय गोबां रोखै बाहायनायखौ नुनो मोननाय बेबायदिनो रांखान्थि खिनि बेलायावबो जौ संनानै फाननानै रां रांखावरि आरजिनायखौ बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिखालसिमबो नुबोबाय थादों जेरैबायदि न'खरखौ सुंथानो नो थाखाय आइजोफोरा जौ संना फाननानैहाय गावनि नांगौ ख' फिसा खालामो बेफोरबायाददिखौ गावनि न'खरखौ सुंथानो जौजों जौ फाननानै गावनि न'खर सुंथानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो सावरि सावरि बादालिफोरावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो जौखौ बाहायबोबाय थादों जेरैबायदि साविफोराव जौ गैयाब्लानो जाया होनजायो जेरैबायदिाय खायसे खायसे जायग हाबा हाबाफोरावबो हाबा एबा जुलिफोरावबो जौ गैयाब्लानो जाया बेबायदिनो आलासि आलासि सिबिनायावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ बाहाय दं गामि खना खनला गामिफोरावहाय बेबायनो बेबायदिनो जौआ गोबां जायगा आवग्रिनानै दं बर'फोरनि गेजेराव नाथाय जौखौ जोंनि गामियावहाय सावनाय जाया ओ जुदि सो सोरबा नखरा जुदि जौ ओ जौ संनानै एबा सावनानै हमजायोब्ला बिनिफ्राय फाइन लानाय जायो ओ बिनिखायनो जौखौ संनाय जाया नाथाय फुजा ओ माबाफोर फुजा फोरबो हाबा हुखा साव ओ सावरि बेफोरबायदि ओ बेफोरबाय दि जायोब्ला जौ संना संनानै लोंहोनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बे ओ बेबायदिनो हाबा हुखा फोरबोफोरनि अनगायै गुबुन सानफोराव जौ सङोब्ला हमनाय जायो बेबायदिनो ओ जुदि सावरिफोर जायो अब्ला जोंनि ओ जोंनि गामियावथ जौ सङा नालाय गुबुन खाथि खाला गामिनिफ्राय बायनानै लाबो बोनानैहाय बे जौखौनो सावरि ओम सावरि जाग्राफोरनो हाय बेदरजों लोंहोनाय जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो ओम बेबायदिनो ओ जौआ गोदो गोदायनिफ्रायनो जायगा आवग्रि बोदों ओ ना ओ नाथाय आथिखालाव जौ लोंनायखौ एसे खम नुनो मोनो जायो आरो नोंथां बरफोरनि ओ जौआ दासिमबो ओम दङब्लाबो नाथाय खा खायसे खायसे सुबुङा ओ बरफ ओ बेफोरो ओम जौ गोरान बेफोरबायदिखौ लो-लोंबाङा खायसे ओ खायसेयो ओ माइब्रानि बिदै बेफोरखौ खौ लोङो खायसे आरो जौ गोरान खायसे माइब्रानि बिदि खौहाय लोङा खायसे आरो ओम ओ बरफ ओ बेफोरो जौखौ लों ओ लोङा लाबासिनो ओम बिलाथि जौ खौ लोंनाय बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालाव आथिखालाव माने बिलाथि जौआनो बांसिन सोलिगासिनो दङ ओम बेबाय ओ बेबायदिनो ओ सावरि बादालिफोरावबो आथिखालाव बिला थि जौखौनो बायनानै लाबोना लोंहोनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ लावखार ओंखाम जानायफोरावबो आथिखा खालाव बिलाथि जौखौनो बाहायनाय फोरखौ बाय-बायदिफोरखौ नुयो आरो नोंथां बेबायदिनो माबाफोर जायोब्ला ओम माने सं ओ बर'फोरनि बेफोरबादि ओ माइरंजों संनाय जोंखौ संब्रबनो हाया नालाय बेनिखायनो दसेनो मोननायखौ ना ओ
आथिखालाव थाबनो थाबनो मोननायखौ नागिरो माने बिनिखायनो ओ बिनिखा खायनो बिला ओ बिनिखायनो बिलाथि जौखौ ओ बायना लायनानै सावरि बादालिफोराव बाहाय बाहायनाय ओम बायदि हाबा हुखायाव बाहायनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरजों लोगोसेनो हाबा ओ हाब हाबा हुखाफोराव बेफोर बिलाथि जौआ जायगा लादोंब्लाबो बर'नि जौ ओ जौ गोरानफोरा दासिमबो गोमानानै थाङाखै आरो नोंथां ओम खाय ओ जोंनि जोंनि बर सुबुंफोरा खायसे खायसे बेफोर जौखौ लोङैनि जाहोनबो दङ जेरैबायदि ओम आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै जौ संनाय जायो बिनिखायनो आथिखालाव बांसिन मानसिया जौखौ गाज्रि होनना लोंनो नागिरा ना नाथाय ओम नाथाय गोदो गोदाय बेफोरखौबो मु ओ मुलि हो बाहायोमोन होननानै आरो जेरै गथ ओ गथ गथ जोनोम जाखांनानै अ गथनो ओ जौखौ इसे सोला होनाय बेफोरखौहाय ओ बेफोरबायदि नेमा दं होननानै ओ मिनथिना मोननाय जायो नाथाय आंबो बेफोरबायदिखौ नुबोआ ओ नुवाखै ना खोनानो मोनदों आरो आम ओ आ बेफोरबायदि खालामोमोन गोदो गोदाय होननानै आरो बायदिसिना रो ओ गोदो गोदाय जों फरायबोनाय समाव लेखाफोरावबो बेफोरखौ मोनबोदोंमोन बेफोरबायदि खालामनाय जायो होनना बेबायदिनो जौनि सोमोन्दै माबाफोर आरो फंनैसोओ स'सेसो बुंबावनो सानदों नामा?
औ नोंथां
ओं औ बुंनायसाइ नोंथां
नंगौ बेबायदिनो गोबां ओमा जु खौहाय बेबायदिनो गोबां खामानियावहाय बाहायनाय जायो मुलि हिसाबैबो बा जोंनि बर' समाजावहाय जौउ नङाबानो जाया बिदि दङ ना मानो होनोब्ला हाबा हाखोनि नो लानानै गासैबो बिथिङावनो जिउखौलानानै बाहायनायजायो माने खा खायफा ओनसोलाव ओमफ्राय मा होननो बेबाददिनो आरो जौनि माबा बाहायनाय गैयाबाबो गामियावहाय बेबायदिनो माबा फोरबो बिदिनो हाबा हुखा बेफोरावहायां बाहायनाय जायो आरो बेबायदि खामानिफोराव आरो बेबायदिनो न'हाय एसे एसे सोरबाफोर बेबायदिनो सावनानै लोंनायखौ नुनो मोनो ओ आथिखालाव बांसिन मुलि हिसाबै मेंनानै खामानि मावखांनानै माबा बिदिनो आथिखालाव नथाय गोदो बेफोरो बांसिन माबाखौ बाहायनायखौ नुयोमोन दा दाएसे खम जाबाय आरो बाहायनाया जौनि बेबादिनो आरो
ओम ओ बेबायदिनो नोंथां गोदो ओ गोदो गोदाय जोंनि बर'अ बर'फोरनि गेजेराव गेजेरावहाय बायदिसिना दोधोरोमारि फोरबोफोरावबो जौनि बाहायनाया गोबाङैनो दङ होनना मिथि नुनो मोननाय जायोमोन जेरैबायदिओ जेरैबायदि खेराइ होनाय गारजा होनाय सालामि होनाय बायदिफोरावहाय बर'फोरा ओम ओ जौखौ बाहायबोगासिनो दंमोन बेबायदिनो ओम जौओ जौखौ बेफोर ओ बेफोर बायदि खेर होनाय गारजा होनाय बायदियाव आथिखालावबो खायफा खायफा गामियावहाय नुनो मोननाय नाय जायो आरो नोंथां ओम बेबो ओ बेबायदिनो ओ जौखौ गोदो गोदाय ओ गोदो गोदाय एबा एसे सिगां समावहाय बाजारफोरावहाय मा बर अ बर आइजोफोरा खना खनला थानानै जौ फानोमोन ओ खना खनला थानानै जौ फानोमोन नाथाय बेफोरबायदि जौ फाननाय हुदाखौ आथिखालाव नुनो मोननो थांला आरो नोंथां ओम एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोननाय जादों जौनि ओम जौनि आइजोफोराबो जौ संनायनि एसे जानगाराव थानायखौ जों नुबोनो मोननाय जादों आरो नों थां बेबायदि ओ बेबायदिनो जौ संनायनि बेलायाव जोङो बेफोरबायदिखौनो सावरायनो हायो आरो नोंथां ओ बेफोरबायदि बेफोरबायदि जौ संनायनि गेजेरजों जों ओ संनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंहाथ समाबो जानोसै ओ जानोसैयानो औ नोंथां नोंथांनि ओ नोंथांनिफ्राय नोंसोरनि गामिनि जौ संनायनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो बुंनानै होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांखौ फोर माब्लाबा समावहाय लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय नों थां निसिमबो गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोननानै आं गोजोन्नाय मोनबाय इयुनाव जेन लोगो मोनफिनगोनखौ आं आसा थाबाय
औ बिदि बि बिदिब्ला नोंथां हेलौ
हेलौ
हेलौ हेलौ